हेलौ हेलौ नोंथां खबरा बोरे
ओआंना खबरा मोजांथ' खोनादोंना नोंथाङ मोजाङै
ओं खोनादों हेलौ ओ आंनाबो मोजाङानो बिदिनो
अ अ मा खालामगासिनो नोंथाङा
उम बिदिनो दंथ'यो जिरायनानै नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो ओंखाम जाथ'वाखैबा नोंथां
ओंहो जाथ'वाखै उम आङो नोंजों मोनसे टपिकनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना बे टपिकनो जाबाय आं बर'नि ओंख्रि जानायनि बागै
अ माने बरफ फोरनि ओंख्रै ओंख्रिफोरनि बागै आरो ना। रायलायजागोन दे नोंथां ओं।
ओम
थ' नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो ओरैनो माने?
बिदिनो जोंना बर'नि ओंख्रियालाय मा ओ बिदिनो अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ, सबायजों बिदिनो साम' नारजि अमा बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि दं आरो ना। मोजां मोनो माने जानानै। नोंथाङा संनो रोङोन ना बेफोरखौ?
संनोथ' आङो आंथ' नारजि माबााख अनलाखौजो अनला संफेरबाय ओमफ्राय सामखोजोसो सबायाइखोजो संफेरबाय ओमफ्राय नारजि अमा संफेराखै आङो ओमफ्राय थास'फोरखौलाय नोंथाङा मोजां मोनो ना मोना। थास'फोरखौबो
मोनो मोनो बिराद मोजां मोनो जानो
ओ बर'नि ओंख्रि होनबाथ' ओ मोजां मोनो बर'नि ओंख्रि मेन मइेन ओंख्रि होनबाथ' बे अनला खारै सबायाइ ओंख सबाय ओमफ्राय बे नाफामाबो नाफामाबोथ' ओमफ्राय आ नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो माने अ जेनेबा बिदिथ' मा ओंख्रि दंबावो जेनेबा ओ उम माने आं नोंथाङा जेनेबा रोंनाय जेनेबा बेलेग गोदान मिथिनाय जेनेबा माबायदि स संनांगौ बेनि बागै मायबा बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओंख्रिनि बागै ना?
ओ ओ माने बेलेग जेनेबा एसे बेलेग स्टाइलाव संनाय बिदिफोर नोंथाङा
अनला खारैफोरखौहाय नोंसनिथिं मा-माने माबोरै सङो जेनेबा नों
जोंखैजाय इदिनो अनलाखौलाय जेरै सङो बर'फोरा खारै होननानै माने गोबां रोखोमै जानो हायो आरो अनला जों मेवा जेरै अनलाजों एम्फौ बेफोरनो दाउ अनला दाउ बिदिनो जानो हायो आरो
आरो बे अनलासो एम्फौखौ एम्फौखौ संनायखौ आं जाफेराखै माबायदि सं सङो बेखौबो मिथिया आङो माने नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
इदिनो जेरै सङो माबा फार्स्टावहाय ओ एम्फौखौ दिनो मोजां संगोरनानै थाव होनानै जे थाव इरि पियास बायदिसिना बेफोरबायदि होगोरनानै संगोर एवगोरनाय जायो आरो ना एवग्रोना लानाय जायो ओमफ्राय बिनि फ्राय दै होसिगोन नांगौ सामान जेरै संख्रि बानलु बेखौ मस्ला मस्लि होजोबनानै मोजाङैनो बिनिफ्राय दै होनानै अनलाखौ जों देनानै जायखिया होनाय जायो आरो ना जेरै सबाइजों दाउ माबाफोर सङो अनलाजों मेवाफोर इदि सङोना बिदिनो संनाय जायो आरो एखे रोखोमै जानो बिराद मोजां जां जाफेराखै नोंथाङा बिदि ओंख्रि?
ओहो जाफेराखै आङो माने जोंनिथिं माने आं दा नुनायाव बिदि बारा बांसिन दि जायानो आरोना बांसिनानो बिदि अनलाजों ओं ओं बिदिनो जायो खोमा ओमफ्राय बांसिनानो माने आं दा नुनायाव माने मिथिनायाव माने ओ अनलाजों बांसिनानो दाउ बेदर जायो ओमफ्राय बे मेवाइ। मेवाइ मेवाइखौ जायो ओमफ्राय बिनि उनावबा बासिगि बिबारफोर संनानै जायो सेवालि बिबारफोरजों जायो ओमफ्राय बिदि नुवाखै आं। जानाय बारा माने ओमफ्राय नुयो आरो ना बलाबा बिदि बेलेग बेलेगफोरखौ नु जानाय नुयो बेलेग जायगाफोराव थांबाथाय खोनायो बिदि जायो होननानैथ' मिथिफेरा आरो। ओ नोंथाङा माबे एम्फौखौ जायोना बे एम्फौखौ?
ओं जायो।
लाथा एम्फौखौहाय जायोना ओं गोथावानो बेबो।
गोथाव नोंथाङाबो जाखायो दा बेफोरबायदिखौ?
खौ जायो ओं ओमफ्राय नारजि अमाखौलाय मोजां मोना मोना नोंथाङा?
आं मोजां मोजाङाबो होनोमबाबो आं जाया आरो बेखौलाय।
अह अह
इसिबां मोजां मोना।
अह अह आं मोजां मोनो माने अमानि मेजेमखौ होदेरोबा मोजां नाङो आरो।
ओम ओम मोजां मोनो इदिनो जायो जानायालाय होनबाबो इसे माबा जानाय जाया आरो सबायाइजों साम' संनो रोङो ना?
सबाइजों सबायजों अह संनो रोंगो रोंनायालाय।
अह रोङो।
उम
मालाबा संफेरबाय?
संफेरदों ओं।
अ' बोरै बोरै सङो बेफोरनि बागै बुंनो हागोन ना?
अ' आंथ' संनाया माबादोंमोन आरो ना फारसावनो मा होनो बे सबायखौहाय एसे कुकाराव होनानै माने माबादोंमोन मा होनो बेखौ माबा जानो होदोंमोन आरो ना। बेनि उनाव ओ बेहायनो माने संख्रि थंख्रि गासिखौबो होखाजोबबाय आरो ना। होफा नानै बेनि उनाव बे मोनखांनायनि उनाव माने साम'खो ओ फियास एसे फियास एसे माने थाव होनानै जेनेबा फियास एसे जेनबा जि होनो गोनां माने माबा मा होनो बे मस सा मस्लि गासिखौबो जेनेबा होनानै माने साम'खो एवनानै लायो आरोना। दसे टायम एवखांनानै बेनि उनाव बे सबाय ओंख्रिखौहाय गारना होबाय आरो ना। बिदि बिदि बि संदों आङो संनाया बारा एमान रोङा थेवबो संफेरनो मोनदो आरो बेखौ।
उम
उम
थिगानो मोजाङानो
ओ ओ खायनि उनाव बे औवा मेवा औवा मेवाखौबोथ' माने जानानैबो जोबोर मोजां नाङोना। दाथ' औवा मेवाखौबो ओ
दा बेबायदि बोथोराव जायोना दैज्लां बोथोराव
ओं दैज्लां बोथोराव ओं अ' नोंथाङा आसार बाय बानाय फेरबाय नामा औवा मेवानि बेखौहाय औवा मेवाइखो ओ ओं बेफोखौबोथ' माने बिदि खालामना ओ आसार खालामना दोननानै माने बे खौहाय जाबाय बेखौबो ओंख्रि खालामनानै जाबा बिराद माबायो आरोना। हो गोथाव जायो उनाव आरो बेफोरो ओ दाथ' माने मानसिफोरा बुहुद नानो माने आसारबो बानायग्रा जाबाय। आरो बेफ फोरखौनो माने बेफार फालांगिबो खालामग्रा जाबाय आरो बे आसारजोंनो जेनेबा
माने गोबाव सम जानो हायोना। जेरै जों दा समाव मेवा मोननाय जायोना औवा मेवाय बेखौ जों दा माथलाब गोबाव बानायनानै आसार बानायनानै जों गोबाव समसिम जानो हायो। जेरै गोजां बोथोरफोरावथ' मोननाय जायाना बेफोर बुस्थुखौ
अ' मोननाय जाया ओं ओं
जोङो ओंख्रिफोराव इदिनो बेदर ओंख्रि अमा ओंख्रि अमाफोराव माने आरो दाउ बिदि गोबां ओं नाफोरजों माने जों गोबां रोखोमनि ओंख्रि इदिजों जानो हायो माने जोङो होनानै।
जोंनिथिंसो माने बे जोंनि जायगायाव सो माने बारा बिदि गैया दे दा जोंनि जोङो अरुणाचलफोरावहाय बिदिख खोनो माने मेरला मानसिफोरा आसार बानायनानै बेखौनो माने मानसिफोरा फाननानै माने बुहुद ओ बिदिनो ओ माने गावखौनो जेनेबा न'खर रां खामायनाय जाय यो ओं जोंनि जायगायावसो माने बेफोरनि बागै बारा मानसिफोरा माने मिथिनानै मोना। आरो मिथिबाबो जेनेबा इदि जेबो साना आरो दि बेखौ बेथै माने इउसफुल बा बेखौ बाहायना नि बिब्दि खालामनो हागोन होननानै जोंनि जायगायाव बारा मिथिया आरो मानसिफोरा बाद बेखौ थ' बेलेग जायगायाव जेनेबा जोंनि दा नर्थ इस्टआवसो जेनेबा मोननाय जायो बेलेग दा दिल्लीफोरावथ' बेफोरखौ माने बारा मोनथियानो रावबो जेनेबा‌।
उम
बुहुद माने मोजां आरो ना जों-जोंनि ओंख्रिफोरा।
ओं मोजाङानो आरो दाथ' नै उम गोबां ओंख्रि दं। थास बिबारजो दा दैज्लां समाव थास' बिबारखौ मोननाय जायोना जों माने। मोजाङै जों संनानै जानो हायो आरो गोथावै बेदरफोरजों अमाजों जोंनाथ' बर'नि ओंख्रि नालाय बेफोरो अमा बेद बेदर जेरै माने ओ ट्रेडिसनेल सबजि ओंख्रि नालाय उम। उम
आमफ्राय थास'आथ' उम थास'आथ' बर' फोरजो सब गासै माबायानो बाहाय जायो जों नङा होमबा थास' बिथ'राइ थास' बिथराइ जोबो ना गोरानजोबो नाफामफोरजोबो संनानै जानाय जायो आरो ओं गो थाव जायो बेनि उनाव थास'नि बे देन्था देन्थाखौबोथ' थास' गोस सोमफोरखौहाय बे फाजा फोराव होनानै आलु मालाबाफोर बिदियाव होनानै माने जानाय जायो आरो ना। बेबोथ' जेनेबा मानसिनि देहानि जेनेबा गुजुनायफोर जाबाथाय बेखौबो जायो ओमफ्राय बेनि उ उनाव थास' आइथिंखौबो जानायानो जायो। बेदरखौबो।
दा समाव माने थास'नि सोब माबाखौनो मोनजोबनाय जायो आरोना थास' बिबार जों थास' बिसंखौबो दा जानो हायो। होमबाबो दाबायदि समाव जिसेबां जानाय जाया आरो। गोजां बोथोराव जानाय जायो थास' आइथिं उम जाजायो दाबो जानायालाय थास' आइथिं जायो थास बिबार बेफोरबायदि जागा
साननैसो साबा गोजां बोथोर फैबाथाय बे थास'नि माबायाबो मा होनो बेदरखौबो जाजा-जासिगोन आरो।
थास'याथ' गासै माबायानो बाहाय जाजोबो बिदिनो बर' फोरफोरनि ओंख्रि होनोबा आरो मेन ओंख्रियानो जाबाय बे खारै ओंख्रिफोराबो खारदै खारैफोराबो‌‌ थुन थुनि लाइ लाफा मेगङाबो।
औ औ
खारै-खारै ओंख्रि जानानै मोजां मोना माने बिदि लाइ लाब होनानै बिदि बुथुवा थुनथुनि होनानै संनाय खारै ओंख्रिखौ मोजां मोनजायोना मोनजाया नोंथाङा?
आंथ जोबोद मोजां मोनो बिदि ओंख्रिखौ जानो उम।
मा होनो बेजों आरो बे दा दानि दैज्लां बो थोरफोराव गुरनानै मोननाय ना फिथाफोर मोन थानांगो आरोना बेजो। जि गोथाव जाखायोना ओ ओ
थ' नै मैथा दा दैज्लां समावथ' मैथा ओंखारनाय जायो नालाय ना ना गोरलै इदिनो गुरनानै मोननाय ना जोंहाथ' मोनसे बर'नि नेम दंखायो नालाय गोदोनि फ्रायनो सोलिबोनाय ना गुरनानै ना गुरनानै मै थाजों इदिनो जानाय। मेथाजों ना उम जोबोद गोथाव जायो आरो बिदि ओंख्रिया नोंथाङा मोजां मोनोना बिदि ओंख्रिखौ जानो।
उम आं माने दा ओंख्रिफोरनि मादाव बे नाजों जेनेबा संनायबा मैथा खौनो मोजां मोनो आरो जेनेबा गोसोआव मायबा जेनेबा गोखै ओंख्रि जानो लुुगैबा बे मैथाखौनो सान थायो आरो अमा बेदरफोरजोंबो जि ओ गोथाव ओ गरम बोथोर बोथोराव आं मोजां नाङो जानानै बबेबा बिदिनो सानसे मानि बिदि खामानि मावनानै फैबा बा खस्थ' खामानिफोर मावबाथाय बिदि फोर मोनजाबा गोसोखो बिराद खान्थि मोनो आरोना
औ औ मोजाङानो दाथ'
दा समाव माने माइ गायनानै फैयोना बिदि ओंख्रि जोंनि बर'नि ओंख्रि गोथाव इदि संनानै माने दोनो बा मोजां मोनो आरोना जेरै बेफोरबायदि ओ सबाय दाउ थास' बिबार बेदर दाउ बेदर बिदिनो जोंनि गोबां माने बर'नि ओंख्रि दंना बे बेफोरखौ संनानै दोनोबा माने मेंनानै माइ गायनानै दाथ' दैज्लां सम नालाय फोथारनिफ्राय फैनानै बिदि
नोंथां होमबा जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां नोंथांजो रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय ओ ओ दे नोंथां अह
होम
होमबा नोंथां